औ नोंथां अ नोंथाङा खोनादों ना?
ओं खोनादों दे
औ नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ
उम दा बिदिब्ला आयदानि सायाव रायज्लायनोसै नोंथां।
औ
औ आयदाया जाहैबाय जिहेथु दा दा समाव आबहावाया लासै लासैनो गुबुंलांनो हमगासिनो न
ओं नंगौ नंगौ
दा आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव आयदाखौ जों आयदाखौ सावरायनाय जानोसै।
औ
औ नोंथाङाबो जा एसे हायो फोरमायलाय नोंथां आं बुजिहाय फोरमायलायनोसै औ जेब्ला थां आयदानि सायाव जागायलायनोसै
औ
दाथ' आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जिहेथु आबहावा गेब्रेनाय होनो आरो। आबहावा मैला जानाय औ। ओ आबहावायावथ' बहुद माने बार दै हा बिफां लाइफां आरो जिउ गोनां जिउ गैयि लोगो जाना सो आबहा
आबहावा जायो ओ नोंगौ।
दा बाराबो गुबुंले जायो आब आबहावानिनो जेरै बार बाहागो बाराबो गुबुंले जायो दै गुबुंले जायो। हा गुबुंले जायो बिफां लाइफां बेफोरबो गैया जालाङो जेतु बिफां लाइफां गैयियावनो बुहुत गेब्लेनाय जायो
औ
आरो जिउ गोनां जिउ गैयि बुहुत माने आबहावा गुबुंले जायोब्ला गोबां खस्थ' मोनो आरो
औ
औ‌ नोंथां दाथ' आबहावा गुबुंनायनि ओ गुबै जाहोन होनोब्लाथ' गोबाङानो दंसै जेरै बिफां लाइफां दानफायोब्लाबो हावाया गुबुंले जायो औ दाथ' आरो कल कारखाना गोबां जाबाय जाबाय बिनिफ्राय ओखारनाय उखुन्दै गारि मथरनि उखुन्दै बेफोरनि उखुन्दैया जेब्ला बाराव गोरोबो अब्लाना बार गुबुंनै ज जायो।
बार गुबुंले जायोथ' आरो औ
जेरै दाखोर दाला बेफोरखौ जेरै प्लास स्टिक सेवनो रोङै मुवा बेफोरखौ जुदि दैयाव गारोब्ला दैखौ साफा दोनाब्ला दैया गुबुंले जायो आरो नोंथां
ओं बेनि बारखौ मोननाय जायो आरोना जोङो एबा गेसखौ मोने
ओ गोबां सेवनो रोङै मुवा जेरै प्लास्टिक जिखु पलिटिन औ बेफोरखौ गारलाबायोब्लासो साखोन सिखोन ला खियाब्ला हाया गुबुंले जायो नोंथां औ दा बेफोर गैयाब्लानो जों थांनानै थानो हाया नालाय जेरै बार दै हा बेफोर नङाब्लाथ जों था थानो हाया सुबुङा बेफोरनि सायावनो थांनानै थायो सुबुं जेरै जिब जुनार फोराबो जिब जिबि दाथ आरो बाराव गाहायै नाइट्रजेन थायो अक्सिजेन थायो औ कार्बनडाइ अक्साइड गेस थायो बेफोरनो गेस गार ना नोंथां
औ
दाथ बिदि ओ बिफां लाइफां दानफायोब्ला फांसे बिफां दा दाननायनि आगोलाव औ जि बिफां माने जिहेथु गाय गायनांगोनखौ बेखौ साननांगोन आरो ना नोंथां
ओं
बिफां दानफायोब्ला बहुद गोबां खस्थ
खस्थ जायो जोंनि थाखाय बिफां दंफां यो बि बिफां लाइफां बिदिनो दानबा जोंहा जोङो बार मोननो नागिरा एबा जोङो अक्सिजेन मोननो नागिरा
नंगौ नोंथां जिहेथु बिफांनिफ्राय जों अक्सिजेन गेस लायो नङाहब्ला औ जिब जिब जुनारफोराबो
औ
दा आरो बेनि अनगायैबो गुबुन माखासे गेस जोबोर माने बिबाङाव थायो आरो बेयाव दा बारावबो गेसफोरा थि बिबाङाव थाया थायोब्ला बारा गोग्गो आरो साफा जानानै थायो आरो नों थां
औ
बिफां लाइफांखौ दानालासिनो जोङो गेस जिहेथु गोग्गो खालामनाय जागोन
औ
दा बार दै हाजों लोगोसे गलाय मन्दिर जायो जेरै गु मैलाफोरा बेयावनो मैला जायो आरो आबहावा गेब्रेंनाय जायो हम ना बेबादि गेब्रेनाय थासारियाव जोंनि आबहावानि बार दै हा गेब्रेंनाय बेफोरो जायोब्ला गोबां रैखा खालामनायाथ' सुबुंनिनो बिबान जायो नङाब्ला नोंथां
आं नंगौ
बेथ' औ बांसिनैथ' सुबुंफोरानो जेरै सुबुंफोरनि बानायनाय कलकारानि कलकारकानाफोराबो सुबुङानो बानायनाय गारि मथर सालायनाय बेफोरखौथ' सुबुङानो मावो नङाहोमब्ला नोंथां औ दाखोर बानायनाय रा खोर गारनायफोरखौबो थ' सुबङानो मावो औ दा बिफां गायनायफोराबो जिहेथु आबहावा गेब्रांनायखौ रैखा साम सामलायनायाबो सुबुंनिनो बिबान
ओं
औ दा उम दै फोराव जों दाखोर दालाखौ गारनो नाङा
नाङा
नो नाङा बिफां फांसे दानायनायनि आगोल जि बिफां गायनांगोन आरो कल कार खानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ होबथानायनि मोनसे से राहा खालामनांगोन औ आरो जिहेथु गारि मथर सालायोब्ला सोदोब ओंखारो नङाब्ला नोंथां सोदोबखौ ओ होबथानो थाखायबो मोनसे
औ
गोमा माबायानो जाहैयो बिफां गायोब्ला जे बिफाङा सोदोबखौ लाखियो औ बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो नङा होमब्ला नोंथां औ दा आबहावा गेब्रेंनायाथ' सुबुङा जेब्ला ओ साफा खालामनो रोंनाय नङा अब्लानो आबहावा गेब्रेंनाय जागोन आरो
औ जोंनि थाखाय जोङो बुहुमखौ मोजाङै लाखिनांगोन एबा जोङो दंफांफोरखौ दाननाङा आरोना
औ नोंथां ओम सोरबिथिं जोङो साखोन सिखोनै लाखिनांगोन दा आरो आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो सुबुं फोर आरो सरखार आफादफोरनि जथु हाइ नाजानायनि गोनांथि लानांगोन। गोनांथि दङ
जोंनि जागाफोरखौ इदिनो साखोन सिखोन मोजाङै लाखिनांगोन जाहाथे जों मोजाङैनो मोजां थांना थानायनि थाखाय जों आरो दंफां दाननाङा आरोना
औ नंगौ नोंथां जेरै आरो दा- त आबहावा सान होनोब्ला बा जुनखौ मानिनाय जेन'ब्ला नोंथां औ मैया दाखालि बावैसै थांबाय
उम औ
दा बा जुनाव जों बा जुनावल' बिफां गायबा जानाय नङा बिफांखौथ' बा जुनावबो गोबां रोखोमनि गायो।
औ
दा बिफांखौ गायबाबोल' जानाय नङाब्ला नङा आं नोंथां बेखौ जोंङो आबोरबो खालामनो रोंनांगोन औ बिफांखौ गायनानै बिफांनोबोथ' दै नांगौ बा नोंगौ सा बुंनांगौ जिहेथु बेफोरबो बिफांनि आदार आरो बिफांखौ गायनाल' जाया बेरा होनांगोन जिहेथु मोसौ बोरमा जिहेथु जालाङा औ दै नांगोन सा याव बेखौ खेबनैबा खेब थाम नायनांगोन आबार लाखिनांगोन औ दै होनां गोन बेरा दुमनांगोन बिफांखौ गायनानैबो जों गायनानैल' जाया न अब्ला नोंथां।
आं
जेरै बिफांनि बिफांखौ गायोब्ला थ' जेरै अराय सोमखोर लाइफां जिहेथु अराय सोमखोर लाइफांफोरखौ गायनाया साबसिन जायो आरो। जिहेथु बियो माने जिनै दानावबो बियो माने बिलाइजोंनो आबुं सोमखोर जानानै थायो आरो औ
जाहाथे जोंनि जायगा समायना
समायना नुथों बेनिफ्राय जोंङो। गोग्गो हांला
हां लानो थाखाय गेस ओ अक्सिजेन।
दा बे अकल ओ सुबुंफोरजों सुबुंफोरखौल' हेफाजाब होआ जिहेथु जिब जिबि बिसोरबो थांनानै थानो थाख खाय राहा मोनो आरो औ। दा बिफांखौ बा जुन होनोब्ला जिहेतु आबहावा सान नङा अब्ला नोंथां नो आबो आबहावा सानखौ मानियो औ औ। दा आब बे आबहावा सानाव फरायसालिफोरावबो फिस आदालतफोरावबो बिफांखौ गायनाय जायो जिहेथु औ जेरै ओ जाग्रा फिथाइ होग्रा बिफां खौबो गायनाय जायो जेरै औ सक बारि बिफां जाम दंफां गाम्बारि बेफोर थाइजौ खान्थाल बहुद रोख खोमनि गायनाय जायो आरो औ नोंथाङा मा मा रोखोमनि बिफ फां गायफोरखो?
ओ आङो थाइजौ गायबाय। ओ समफ्राम गायबाय ओ बुक कुल दंफां गायबाय आरो ना
औ बुकुल दंफां
तु ओं औ। आरो दंबावो बायदि बायदि।
मोन्दांथि मोनबाय नङा अब्ला नोंथां औ दंफां गायनानै मोजांबो मोनो
मोजां मोनो जाहाथे जोंनि ओ जाहाथे जोंनि दिनाब हावाया मोजां जाथों। आरो जोंबो बार मोनथों एसे अक्सिजेन उम।
नङाब्ला नोंथां दा आबहावा गेब्रेंनायखौ बे लाखिनायनि थोंजों बे बिफां गायनायानोखा आरो बि फांखौ जेफ्रा जेसेबां दान फायगोन एसां जों खहा जागोन आरो आबहावाया गेब्रेंगोन आरो आबहावा गेब्रेंनाय होनोबाथ' जिहेथु दा बहुद आबहावा गेब्रेंनानैनो जेनेबा। थोरफो जिहेतु अजन थोरफो होनो
ओं ओं नंगौ।
अजन थोरफोआ माने बुहुत गोबा जालांनो हमगासिनो आरोना थां बेनिफ्राय फैनाय माने। साननिफ्राय फैनाय फान्थाव गाबबा। जिहेथु सुबुंनाव गोलैयो। ब्ला। दैयाव गोलैयोब्ला बुहुत माने बुहुमनिनो बुहुत जायगायाव गिबियाव जेरै सुबुंनावबो नाङो जाहैदों सुबुंनाव नाङोब्ला बेमार आजार जायो जिब जुनारनाव नाङोब्ला जिब जुनारा थैनो हमो बेमार जायो फख्रि फ्राव गोलैयोब्ला नाया थैयो। बिलोफ्राव गोगलैयोब्ला नाया थैयो औ बेनिखायनो दा अजन थोरफोरआबो गोबा जालांनो हमगासिनो बुं थ' औ। जेरै दाउ दै बिखं बायदि गोबा जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों आरोना नोंथां औ दाथ' आरो बेखौ खालाम बेखौ रैखा होनायाबो बिफां गायनायानो जाहैबाय। बिफां गायोब्ला जोंनि आबहाव जेरै अखा मोनगोन दै मोन गोन नङाब्ला नोंथां औ। दा बे अजन थोरफोआ जुदि उनाव गैया जालाङोब्ला अब्ला सुबुंनिबो खहा जागोन जिउ खहा जागोन सुबुङाबो गोबाव समहालागै जो रनो हानाय नङा जिब जुनारफोराबो थैगोन।
थैलांजोबगोन आरोना।
बिदिब्ला बुहुमानो सानसे समाव जोब स्रांलाङोब्ला बोरै जागोन नङा होनब्ला नोंथां औ दा बेनिखायनो बिफां गायनायानो गोनां
गोनांथि आरो दा आरो जोङो जि हायो दंफां खो एबा बिफांखौ जों गायनांगौ आरो।
दाखोर दालाखौ नांगौमानि रोखोमनि दाखोर दाला गारनाय आदबफोर बाहायनांगोन। आरो जेरै ओ दाखोर दालाफोरखौबो फिन बाहायफिननाय हा सार बानायनाय आरो दाखोर दालानिनो गोहो बिरोंदामिन बिदि बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
औ दा उम बेफोर अरनबारिखौ फोसाबनायानो बारनि गुनखौ साबसिन खालामनाय जायो आरो नोंथां।
ओम
हा खुरखानायफोरखौ बिफां गायोब्ला होबथानो हायो। आबहावा गेब्रेंनाय खौबो दा आबहावा गेब्रेंनायखौबो रैखा खालामनो थाखाय ओ गुबुनखौबो फोरोंनो हानांगोन। गावबो बुजिनांगोन बिदि आरोना नों
बे ओं गुबुनखौबो फोरोंनानै
फरायसालिफोराव जिहेथु फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव फोरमायलायनाया मोनसे गोनांथि आरोना औ बे आरो आब आबहाव गेब्रेंनायनि आयदाफोरखौ लानानै फोरमायलायनायाबो बुहुद गोनांथि।
गोनांथि।
औ गथ'फोरा मिथिया बेनिखायनो बेखौ बिसोरखौ फरायसा समनिफ्राय फ्रायनो मोजांङै फोरमायबोनांगौ जिहेथु दम दंफां दानफायनो नांङा दानफायोब्ला दंफां दानफायोब्ला ओ‌ द जि बिफां बिनि आगोलाव गायग्रो नांगोन।
औ
दा दंफां दानफ्लायब्ला सुबुंनि खहा जायो जिब जुनारनि खहा जायो बेफोरनि आरो ना।
औ नंगौ।
गेब्रेंनायाथ' नोंथाङाबो जि हायो फोरमायबाय आंबो जि हायो फोरमायलायबाय दाथ' समाबो जाबाय नंङा होनब्ला नोंथां औ।
दे बाय बिदिब्ला ओं दे नोंथां।